हेलौ औ खोनादों
ओरैनो ओरैनो दं।
ओ सावरायजागोन औ
दे होमबा नोंथांनि दा जोंथ' जानाय लोंनायनि सायाव सावरायगोन नालाय नोंथांनि जेनेबा गुबै जामुं बा नोंथाङा मा जानानै बांसिन मोजां मोनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन आं सबाइ ओंख्रि जानानै मोजां मोनो
अ सबाय आरो बेलेगफोर माबाफोर जानो मोजां मोनो नामा
सबाय आरो अनला बेफोरबायदि
औ
जेनेबा आङो अखल बेदर सेदर नङा आरो आं मिरामिसबाबो मोजां मोनो बिदि आरो
औ औ औ
औ
नोंथाङा आरो बे आंबो बिदिनो माने आं खारै ओंख्रि एसेबां मोजां मोना आरो मोननाया नाथाय आंङो बे मैथाफोर ओमफाय थारुनफोर बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
औ
मैथा ओमफाय दालि आलु भाजायाथ' थाखाबायानो
औ मोजां
दा नोंथाङा सबाय ओंख्रि होन्दों बे सबाइ ओंख्रिजों माखौ संबा नोंथाङा मोजां मोनो बांसिन
सबाय ओंख्रिजों माजों?
औ जेरै दा जोंनिया साम'बो थायो दाउबो थायो अबे मोनसेखौनों थांआ मोजांसिन मोनो
आंथ' सबायजों लकेल दाउ बांसिन मोजां मोनो बिदि
नोंथाङा बे सबाय ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो बोरै मा खालामो मोनथिगौ नामा?
औ मिथिगौ आं गावनो सङो
औ देनाय खोनथानाय
औ माने आङो सबायाइफोरखौ आङो अराव बांसिन संनानै मोजां मोनो फार्स्ट टाइम आङो सबाइखौ सु नानै लाग्रोयो मोजाङै ओमफ्रायो दैखौ गोदौनो थाखा फायदोनो एनिफ्राय सुखानाय सबायाइखो दैयाव होयो बिनिफ्राय खारै एसे होयो ओमफ्राय गोदौ होबाय था थायो अरखौ एकदम बरहा होनानै बेनिफ्राय फारसेथिं बेदरफोरखौ मस्ला-मस्लि होनानै आरामै एवनानै लायो बेनिफ्राय सबायाइखौ रु रुयदों ना रुयाखै बेखौ नायनानै सागं सानानै होयो होनबा सबाय फोरा गु गुन्दै जा जोबो बेनिफ्राय ओजोंहाय बेदर एवबाय थानायखौ मोजाङै एवनानै लानानै मस्ला-मस्लि सामब्राम गुफुर हायजें गासिखौबो होजोबनानै एसे दै होनानै एसे गोदौ होनोनानै सबायाव लुस खननानै होयो।
बेदरखौ आरोना
औ दुन्दिया गैयाबा माबाखौ मग' दुन्दियाखौ होयो जों मग' दुन्दिया होननानै बुङो। गामियाव बिदि औ
दा नोंथाङालाय अनला ओंख्रि मोजां मोनो ना मोना?
अनलाखौथ' मोजां मोनो जायो आङो अनलाखौ।
औ अनलाखौबोथ' रोंगौआनो खोमा संनो?
औ रोंगौ सङो आंनो।
दा बेखौलाय बोरै सङो? खिथानो हागोन नामा नोंथां?
खोन्थानो हागोन।
ओम दे
अनलाखौबो आं बिदिनो फार्स्ट टाइमाव आं बेदरखौसो एवनानै लाग्रोयो मोजाङै। बेनिफ्राय मस्ला मस स्लि सामब्राम गुफुर, हाइजें बेफोरखौ होनानै। आं बांद्राय गरम मस्ला बेफोरबायदिखौ होआ अनला ओंख्रियाव। बेनिफ्रायो बेदरखौ एवनानै दै होनानै गोदौ होयो। माजां मोना बांद्राय माब्ला बा अनलाखौ माने एसे बोरैबा मोनो आरो एसे नर्मेलै संबा एसे गोथावसिन जायो माने। बिदि आरो
बे दारों
थांलाय मा संनानै मोजां मोनो?
आंथ' एसे गोबां जेनेबा खारै ओंख्रिफोर इसिबां औ आंनिया बिदि आं माने दालि ओंख्रि बेफोरखौ मोजां मोनो आरो संनानै आङो। माने खारैफोरखौ इसेबां रोंस्लाबा आरो। संनाय जाया नालाय ओंखायनो बा हास्लाबा। ओमफ्राय बे मैथाफोरखौ मैथाफोरा एसे गोरलै जायोना संनो बेफोरखौ हायो। आरो
ओ मैथाखौ माबायदि सङो नोंथाङा?
आंथ' मैथाखौ थाव होनानै बे एसे एवनानै गेब्लेहोयो आरो गेब्ले होनानै ओमफ्राय दै होनानै होयो आरो।
औ। मैथाखौ माने ओरैनोबो सङो ना बेदरफोरजों? ना
बेदरजों आं संफेराखै बे ना नाखौ सङो आरो माने मैथा संनोबा नाखौ एवग्रोनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव नाखौ खांना दोननानै बे नानि थावावनो मै थाखौ एसे एग्लिनानै लायो आरो एग्लिनानै लाबा लानानै जेब्ला मैथाया गुरै जानानै गेब्लेजोबो अब्ला बेवहाय दै होनानै होयो एसे दै होनानै गोदौफुबाय थाबाथाय नाखौ होसननानै होयो आरो ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर देनानै होयो आरो बिदिनो सङो आरो माने आङो दा जोंनिया जानाय लोंनाय होननाय माने जोंनियाथ' जेनै लोंनायफोरबो थायोना जेरै सा लोंनाय बिदिनो मालाबा मालाबा जि जोङो कफिफोरबो लोङो बेफोरखौ बोरै बानायो रोंगौ नामा नोंथाङा
औ आं सा लोंनानै बिराद मोजां मोनो माने
औ औ बे कफि औ औ गायखेर सा गोथावजा नाथाय गाइखेर साहखौ बांद्राय लोंबा गे गेस्टिक जायो होननाय खोनाबायो नंगौ
जायो थेवबाबो एसे कन्ट्रलाव थानानै लोंनांसिग बसिगोन आरो दैफोर लोंबाय थानांसिगोन नांनायसेबां जेसेबां देहानि थाखाय दै नांगौ एसेबां दै लोंनांगोन बिदि औ गाइखेर साहा लोङाबा माने खर'फ्राबो सालायलाङो आरो बिदि सानसेयाव खननैआ मोनखाथारनांगौ आरो गाइखेर साखौ
औ बे जोंना दा कफिबो दङना बे नोंथाङा कफिखौ लोंनानै माबा बायदि मोनो
कफिखौथ' आं मोजाङानो मोनो कफिखौबो
बेखौ नोंथाङा बोरै फुदुङो? औ औ पेकेटावबो थायोना?
गाइखेरखौ गुदुं खालामनानै कफि ओरैनो नरमेल बिदिहाय हेल' केफे फोराव बानायोबा एसे बेलेग जायो आरो केफे फोरनिया बिदि।
लावथ' गाइखेराव होलानानै होबानो जायोना।
अह बिदिबानो जायो।
दा बेनिफ्राय जोंनिया जानाय लोंनाय होननाय माने जोंनिया मोनसे गुबै जाग्रा दंबावोना बे नाफामदि बुङो। बेखौ नोंथाङा रोंगौ नामा बानायनो नाफामफोरखौ बोरै बानायो बोरै सङो, बोरै जायो?
आंथ' बेखौ निजे बानायफेराखै खिन्थु बानायनाय आगोलाव नुदों आरो जोंनि आनैमोनखौ नुदों आं बानायनायखौ, गामियाव बानायो औ। आं एसे उन्दैयाव बे टाइमाव आं बानायनाय नुदों। खनसे बिदि।
ओ नाफामावबो नाफामाव जोंनिया थास' होलाय लायो खोमा ना?
औ थास' होयो औ, नाखौ फोराननानै लाग्रोयो देयो उवालाव थास'जों लोगोसे देयो। बेनिफ्राय औवा हासुङाव सोनानै दोनो आरो थालिर बेहेरनानै मो मोजाङै खाथेयो आरो औवा हासुंखौ।
औ जेनेबा जों बेखौ औवा हासुंनि अनगा गुबुन बेलेग जायगायाव सोना दोनजायो ना दोनजाया बे नाफामखौ?
आंथ' बिदि नुवाखै आं इसिबां नलेज गैया नाफामनि बागै। औ।
अह। ओम नोंथाङा बांसिन माबे ओंख्रिखौ संफेरबाय संफेरखो जेनेबा
आं बांसिन आं गासिबो ओंख्रिखौनो संबाय आङो। खिन्थु बांसिन आगोलाव आबै आबौ थायोमोनबा आङो सबायजों अमा बेदरखौ बांसिन संनो मोनदों आरो माने आबैया हाथाइ गैयामोन नालाय बिराद सबाइ ओंख्रि जानानै मोजां मोनोमोन आरो आबैया।
अह। नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो दं नामा आं आंनिफ्राय जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव? खोनादोंना नोंथां?
औ सोंजागोन।
दे।
दालि ओंख्रिखौ मारै सङो नोंथाङा?
दालियाथ' जोंनिया रुबाबो जायो आरो रुवालासिनो जों डाइरेक्ट थावजोंबो संनो हायो दा ना?
औ।
बांसिनानो आ खिन्थु बै बे रुवालासिनो संनायखौ मोजां मोनो थावजों संनायाव साम'
औ कुकारावबो होयोना खायसेफोरा
सै जेनेबा दालिखौ औ खब्रावबो होजायो ओमफ्राय बिदिनो थाव दालिखौ एसे एवनानै लायो आरो थाव जाहाथे जे गासैयाव बो लोंजोबो आरो दालियाव ओमफ्राय एसे एवना लानानै दैखौ होनानै होयो आरो दैखौ होनानै दसे नेनानै गोदौनायखौ नेयो ओमफ्राय नायनांगौ आरोना जेनेबा रुइदोंना रुयाखै जदि रुइदोंबा गावनो रुइयाखैबा गाव हारसिंनो रुयाखैबा जों सा सागं सानानैबो होजायो
ओ
बेै सागंखौ साना नै अब्ला जेब्ला गेब्लेयो दालियावथ' एसेबां जेबो होलायनाङा जों संख्रि होबानो जायो हालदै संख्रिजों होब्लानो जायो ओमफ्राय जेब्ला बे रुयो रुइनानै गेब्लेयो अब्ला जोङो साखि खियो आरो संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै
उ
बेखौनो जेब्ला ग्रोब जाबाय सुंख्रि फोरखौ होबानो एसे लानानैबा मालाबा जोङो मा होनो बेखौ दुन्दियानि समबा जों दुन्दिया होसिगोन आरो बिदि बिदिनो बारा एसेबां टाइम लाया दालि संनो सम नाङा आरो औ औ
खायसेफोरा मुदुफुल खुमब्रा बिदि बिदि होफायो बिदि होनायखौ मोजां मोनोना मोना मोना नोंथाङा
औ आं बिदिथ' हो होफेरनानै जेनेबा आं जे सङाखै आरो गुबुननि संनायखौ मोनजख गोथाव मोनजायो खुमब्रानि खौ बांसिन गोथाव मोनो खुमब्रा बो होयोना खुमब्रा बै खुमब्रा फिसा फिसा खुमब्रा जालाय ना मा होनो
जोंनाथ' दा बे थास' बिबारनि सि सम जानानै दङ नोंथाङा थास' बिबार जानो मोजां मोनोना मोना
आं जायादे थास' बिबारखौ
औ दा आरो जोंनिया थास' बिबार जानाय दं आरो बै मा होनो औवा मेवाय बा औवा गाजा बेखौ जाय ना जाया नों
औ औवा गाजाखौथ' आङो जायो आं। खिन्थु आं एक्सट्रा बेखौ ओरैनो जाफेराखै आङो ओंख्रिफोरावसो दालिफोराव काला दालि आरो।
अ अ अ औ बेनिबो आसार बानायलायो ना।
ओम आं आसारखौ माने आं जानो हाया आङो। बिराद मोनामनाय मोनो माने। बेनि आं मोनामनायखौ हाया।
गावनि मोनसे बिदि मोनामनाय थायोना।
औ थायो ओं। माने बेखौ जायोबाना आखायाबो मोनाम नाय मोनबाय थायो आङो। माने आखाइखौबो।
औ औ दा नोंथां जोंना। समआबो जाना फैबाय। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोन। बाय।
आंबो ओम औ दे औ दे।